औ।
औ खोनादोंना नोंथां औ आङो। दा ओ नोंथांनो बरफोरनि फोरबोफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नों थां सम होनो हागोन ना अ अ। औ जोङो फोरबो उम फोरबो होननानै। बुङोबा जोङो गोबां रोखोमनि फोर्बोखौ मखनो हायो आरो फोर्बोआ जाहैबाय जोंहा गोब बां रोखोमनि जेरैहाय जोङो हायुङारि फोर फालिनाय फोर्बो धोरोमखौ लानानै फा लिनाय फोरबो आरो बेबायदिनो अबेबा मोनसे हारि हारिसा। फोरखौ लानानै फालिनाय फोर्बो आरो बेबायदिनो। माखासे फोर्बोफोरा आबादखौ लानानै। फालिनाय फोर्बो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो हायुङारि फालिनाय फोर्बो होननानै बुङो ब्ला जोङो इउगा सान उदांस्रि सान बे खौ जोङो मखनो हायो आरो बेफोरखौ बेफोर फोर्बोफोरखौ जोङो फुरा हायुं आवनो गासै हायुंआवनो जोङो। फालिनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो। धोरोमखौ लानानै फोरबो होननानै बुंङोबा ओ माहोनना नै बुङो। ओम लोखि फुजा जोलै आरो मा होनना बुङो सरसत थि फुजा आरो बेबायदिनो खेराइ फोर्बो ना बेफोर गासैबो गोलैयो आरो। आरो बेबायदिनो आबादखौ लानानै फालिनाय फोर्बो होननानै बुङोबा जोङो कार्तिक गासा। आमथि सुवा। आरो बेबायदिनो जोङो मा ओ मा होनोमोनलाय माग मा होनोमोनलाय मागो ना?
औ मागो दमासि।
मागो दमासि औ ओमफ्राय जोङो। बेबादिनो गोबां फोर्बोफोरखौ जोङो मख'नो हायो आरो ओ दायो आङो नों थांनो मा फोर्बोनि सोमोन्दै फोरमायनो होननानै बुङोबा आङो। बैसागुखौनो फोरमायनोसै नोंथाङा बैसागुआ जाहैबाय जोंहा जोंनि बर'नि ओ। मा होनना बुङो जोंनि मोनसेया हारिमायारि फोर्बो नङा होमबा। हारियारि फोर्बो ना बेयो जोंनि बर' हारिनि मोन से मिथिसार जानाय फोर्बो बे फोर्बोआ गाहायै मोननै रोखोमनि जेरैहा हाय जोङो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसाग
अ अ अ अ
मा होननानै बुङो। मोसौ बैसागुखौ मानो फालियो होननानै बुङोबा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मिथिनो मोनबोदों जे। मोसौजों जोङो मा गिबियावनो जोङो आफादनि गुदियाव जोङो मोसौ। आ जोंहा सोमोन्दो दं जोङो जेखि आबाद मावा मानो मोसौजों एवनानै आब बाद मावनाय जायोमोन। आरो बै समाव जेरैनाखि मावदोंमोन आथिखालावबो जोङो बेबायदिनो मोसौजों आबाद मावनायखौ नुनो मोन नो बै समनि सानसुमैफोराबो। बै समनि साननो गोरोंफोरा बे-बेनि थाखायनो जोङो मोसौखौ लोखि सानानै बा मोसौआनो गुदि। साननानै जोङो मोसौनि। बैसागु बा मोसौ फोर्बोआवनो बेखौ फालिनाय जादोंमोन बे सानखालि जोङो मोसौ। खौ लानानै फालिनाय जायो जेरैहाय जोङो सैथ्र दाननि। जोबथा अक्ट' ना बे अक्ट'खौ जोङो सनक्रानति एबा मोसौ बैसागु होननानै फालिनाय जायो बे सान खालि जोङो फुङाव मोसौखौ थुखैनानै जोङो मा माखासे लाव फानथाव आलु आरो बेबायदिनो माखासे बिबार फोर सुनानै जोङो मा होननानै बुङो गानहोयो आरो बेनिफ्राय जोङो मा ओंखाम दोना जायनाखि जोङो ओंखाम सं ङो बे दैनि ओ जोंहा हांगारखौ जोङो हख'नानै मोसौफोरनाव थुनानै मोसौफोरखौ उदाङै हगारनाय जायो आरो बे फोथा थुनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बे दिनखालि मोसौखौ उदाङै ह गारो नालाय जाहाथे हाग्रा नि जिब जुनारफोर जेरै मोसा लख्राफोरा जाहाथे मोसौ नि नोजोर मोसाखौ नोजोर नाङा एबा बिसिनाव बा मोसौफोरनाव बेमार आजारफोरा जोंहा जाया बेनि थाखाय जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। बा बे नेमखौ फालिनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो ओ मोसौखौ थौ हगारबाय बिनिफ्राय जोङो बेलासि जोङो मोसौखौ गलियाव सोफैफिनाय जायो अब्ला बेयाव गोदान दिरुं जोंङो मोसौफोरनाव खानाय जायो आरो बे जाहैबाय बेबायदिनो जोंहा मोसौ बैसागुआ गाजा गोमजायै थांबाय नङा होमबा नोंथां दाना बिनि अखानायै जोंहा बैसागनि से अक्ट' ना बे से अक्त' खालि जोङो मानसि बैसागु जायो जेरैहाय जोङो मानसिफोरनि रंजानाय ना बे से अक्ट'खालि बा बोसाग नि से खालार खालि बैसागनि से खालार खालि जोंनो मा गावबा गाव न'खरफोराव थानाय बा गावबा गाव धोरोमजों सोमोनदो लाखिनानै बा गावबा गाव धरम' खौ लानानै ना गावबा गाव नेम खानथिजों जोङो इसोरखौ सिबिनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो मा न'खरनि जानाय जेनेबा ओ उनदैया गेदेरखौ खुलुमनाय आरो गेदेरा उनदैखौ अननाय ना बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो आरो बिनि उनाव जोङो मा गामि एबा ओनसोलफोराव जोंहा थानसालिफोर थाया होमबा बेयाव जोङो ज' बयबो थांनानै मा हानजायै बा गामियै जोङो आर'ज गाबनाय बा खुलुमनाय बा इसोरनाव आर'ज बोर बिनाय ना बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बेनि उनाव थिग एखे रोखोमैनो बे बे समावबो मा उनदैफोरा गेदिरखौ खुलुमनाय आरो गेदेरफोरा उनदैफोरखौसो अननाय बे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबावनाय जायो आरो बिनि अखानायैनिफ्राय जोङो नुनो मोनो ओ मा होनना बुङो जोङो नैथि अक्ट' खालिनिफ्राय जोङो मा जायो गामिनि सेंग्राफोरा बा लाइमोनफोरा लाइमोननि हानजा ओमफ्राय बोराय बुरैफोरा बोराय बुरि हानजा बेबायदिनो हानजा जानानै जोङो न'खर न'खर रंजानाय बा मागिनायखौ जोङो नुनो मोनो बेयाव जोङो बर'नि दोरोङारि खाम सिफुं जेथा ज'था सेरजा गंगोना जाबस्रिं आरो मा ओ थरखा बा बेखौ लानानै जोङो मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो बेयाव जोंहा गोबां ओ बैसागुआ मोनसे हारिमुआरि फोरबो ना बेयाव जोङो माखासे हारिनि जोंहा मा होनना बुङो हारिमुनि जोंहा गाननाय-जोमनाय, दामग्रा-देग्रा, मेथाइ खननाय, मोसानाय गासैबो हाबफाजोबो आरो। बेबायदिनो जोङो बे दिनखालि जोङो माखासे ओ फोर बा मा होनो रंजानाय लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ मानो लानाय जायो होनना बुङोबा जोङो इयुन जोलैफोरनो बेबायदिनो जोंनि नेरसोनखौ गालांनाय मा ओ जोंनि फोरबोनि नेरसोन गालांनाय लोगोसे दामग्रा-देग्रा आगजुफोरखौ सिनायथि होनाय बा इयुननो सिनायनानै होनाय आरो मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोर मेथाइफोरखौ जोङो इयुन जोलैनो जाहाथे बिसोरो जों नुनानै बा सोलोंनो हायो। नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो बैसागु फोरबोआ मा बर' हारिनि हारिमुखौ जौगाखांहोयो आरो बेबायदिनो जोङो मख'नो हायोदि बैसागु फोरबोआ मोनसे गेदेरथार फोरबो जायखौ जोङो मो साफ्रोमबो बर' हारिनि बर' फिसाफोरानो जोंहा फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेयो खालि रंजानाय फोरबोल' नङा आथि खालाव जोङो नुनो मोनो जे बैसागनि से अक्ट'निफ्राय खायफाया लायो आरो बे बायदिनो खायफाफोरा ओ बा द' अक्ट'हा लागै माखासे मा गेलेमु आयदाफोर जेरै- खारनाय बारनाय ओ मा होनना बुङो ओ दै बोरि गुबुन गुबुन थालिर बारखोनाय गाखोनाय आरो गुबुन गेलेमुफोर लोगोसे मेथाइ खननाय मोसानाय आ गुबुन गुबुन बे बायदिनो माखासे ओ खन्थाइ आवरायनाय ओ मेथाइ रोजाबनाय ना मोसानाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो। बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन फोरनि माखासे हारिमुवारि सोलोंथाइ आरो ओ मा रोंगौथि बेफोरखौ दिन्थि फुंलायनाय आरो माबा होनो खायफाया ओ दस्रायाव थांनानै गेलेहैया। नङा होमबा? बेबायदिनो गामियाव गेलेनाय खाबु होदावोबा बेबायदिनो गामियाव गेलेनानै गुबुन जायगायावबो गेलेनो जोंहा गथ'फोरा साहस मोनगोन आरो खाबु जालांगोन आरो। नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो बैसागुआ मोनसे गेदेर फोरबो आरो बेयो गोनांथार फोरबो। नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बैसागु फोरबो फालियो बेखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अह' फोरमायनो हागोन औ बैसागुवाहाय जोंनि बर' फोरनि देरसिन फोरबो नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय बैसागुनि बागैहाय जोंनि बर'फोरा बेया बै बैसागुआवहाय जोंनि बर'फोरनि जेरै- आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो बेखौहाय जोङो मोननै बाहागोआवहाय बैसागुफोरखौहाय जोङो फालियो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु बैसागु होनबाथाय जोंनि बर'फोरा जेरै गोसोआव उम आलादा रंजाखांनाय फैयो आरोना बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि थाखाय आमाय थुखल जेरै बिखानि ससे आमाय थुखल बिदियानो होनजायो। आमाय होननानै बुङोब्ला बैसागुहाय जोंङो बर'फोराहाय सिगां सानाव गिबियावनो जायो मोसौ बैसागुखौ फालियो बेखौहाय जोंङो स-सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो दिनखालिहाय जोंङो फुङावनो मोसौफोरखौहाय जेरै गदलिनिफ्राय होलांनानैहाय दैमा बिलो बिदिनो दैसाफोरावहाय खा थि न'नि खाथिफोराव थानायफोरावहाय जेरै होनानै लांनानै बेहाय थुखैहैयो थुखैहैखांनानै थुखैनो लांनाय समाव जोंङो बेफोरखौहाय लावथिजों बुनाय जाया ओइदिनखालि जोंङो जेरै बे खाथि बिलाइ आमफाय दिगलिलिथि बिदिजों सिदावनानै लानानै थांनाय जायो। लांनानै बिसोरखौहाय दुगैखांनायनि उनाव जोंङो ओ मोसौफोरखौहाय माखासे दागो होनाय जायो बे दागोखौहाय जोंङो जोंनि ओंखा खाम दो एबा दो ओंखाम संग्रा दो ओंख्रि संग्रा दो बेफोरनिफ्राय हख'नानै थाव गुयै जों लगायनानै मोसौनि मोदोमफ्राव फाख्रा सिख्रा होनाय जायो आरो
अ बेनि जाहोनानो जाहैबाय जेनेबा बा ओइदिनखालिहाय जोंङो मोसौफोरखौहाय लाव फान्थाव बायदिसिनानि बिबार बायदिनि माला सुनानै गानहोयो आरो ओमफ्राय बे दुखैनाय समाव आरो मा मावनायफोरा माखासे बर' मेथाइफोरबो दंङ जेरै लाव जा फान्थाव जा बिदि होननाय ओ बेनि अनगायैबो ओइदिनखालि मोसौफोरखौहाय जोंङो उदाङै ओ का दुरुं हगार हरनाय जायो आरो दुरुंजों खानाय जाया बे फाख्रा सिख्रा होनायनियानो जाहैबाय जेरै हाग्रा हगार हरनाय समाव जेरै मोसा लख्राफोरा बेखौहाय जानो हाया जाहाथे बिनि दा बे गाबफोरखौ नुनानै गिनानै खारो आरो ओइदिनखालि जोंङो जेब्ला ओ मोनाबिलि जायो अब्ला मोसौनि गलिफोरावहाय आलारि बाथिखौ सावो आरो ओइदिन खालि जोंङो मोसौफोरखाय दुरुं गोदानफोरजोंहाय खानाय जायो आरो बेनि अन अनगायैबो जोंङो ओइदिनखालिहाय जोंनियाव बर'फोरनियावहाय गोखा गोखै जानाय मोनसे नेम दं आरो बेखौ खुंखा जानायबो बुङो बेहाय जोंङो बर'फोराहाय
जेरै माखासे मिथिंगायावनो मोननाय माखासे मैगं थाइगं जेरै गोखा गोखै बेफोरखौ ज खांनानै जानाय जायो बेफोर मैंगंफोरा जाहैबाय जेरै ओ दिंखिया नारजि नोरसिं थालिर फस्ला बिदिनो मानिमुनि खेरा दाफिनि बेफोर बायदि आरो मोन मैथा गोखैफोरनियावहाय बेफोरखौनो बुंनो हायो। ओमफ्राय बेफोरखौहाय जोंङो दानिया खायफाबा दावजों जायो खैफ्राबा अमा बेदरजों एवनानै जानो बिराद गोथाव मोनो ओइ दिनखालि जोंङो बर'नि ज' जेनेबा न'आवनि गोजा सोरबाबा साफा सानै लोगो लोगो नांनानै ज' जानाय जायो आरो। बेबायदिनो मोसौ बैसागुवाहाय जोबनानै थाङो अखानायै जेब्ला बैसागनि एक से थारिख जायो
अब्ला जोङो फुङावनो सिखारनानैहाय जोंनि बर' सुबुंफोराहाय ओ
दुगैस्रां लोबस्रां न'आवहाय जेरै आ आलारि बाथि सावनानै आफा बोराय बाथौनाव जेरै खुलुमनाय जायो आरो ओदिनखालि जेरै न'आवनि गिदिर गिदिर फोर जेरै बिमा बिफा बिबथै बिमायंफोरखौहाय जोङो खुलुमो उन्दैफोराहाय आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौहाय मान होयो आरो ओदिनखालिनो जोङो बर'फोराहाय आ गाम सोरबा खायफाबा जेरै न'नि दरखंफोरावहाय जेरै खाथ्रि बिबार थाराय बायदिसिनाफोरखौहाय न' बोसोर गोदाननि नामजोंहाय जोङो न'फ्रावहाय बिदि साजायनानै खानानै होयो आरो
बैसागु बोथोर होनबाथाय जोंनि मिथिंगायारिफोराबो सोमखोर समायना जायो आरो बैसागुआव जोङो ओदिनखालि मानसिनि बैसागुखौहाय ओ जौ ओंखाम ना बेदर जानानै फालियो आरो गामि गामि जेरै न'खर न न'खर होननानै म गियो जौ बिदि मफ्राय दानि दिनावथ' बेफोरखौ ावह जोंनि ख जथ सिफुं दामनानै दल दामनानै म न'खर न'खर मागिनायखौ नुनो थाङोमोन नाथाय आ आथिखालावहाय बिरंदामिननि जौगानायावहाय जोङो जेरै बिरोंदामिनजों दिहुनजानाय माखासे दामग्रा दामसु फोरखौ जामनानै गिदिंनायखौ नुनो थांसै गासै बे गोदोनि मुगानि दामजुफोरखौ बाहायनायखौ नुनो थांलिया खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां